हेलौ अ नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा
औ आं दसे समनि थाखाय फ्रि
औ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथाङा
ओंखामथ' जानाया जाबायमोन
औ-औ आंहाबो जाथ'वाखैनो नोंथां मोननानै दंजोबो आरो
आतसा
ओं दायो आङो नोंथांजों रायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकनि सायाव अ रायल्लाय नदों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन दे जेनेबा बिथाङा मानि सायाव रायलायगोन
दायोथ' आङो आबाद मावनायनि सायाव रायलायगोन नोंथां आबादनि आबाद आबादखौ मावोब्ला जोङो माबायदि रां खामायनो हायो एबा बे रांखौ जोङो मा मायाव बाहायनो हायो खौ आबादखौ बोरै मावब्ला माबायदि जायो बेखौ नोंसोर रायलायगोना नोंथां
आतसा औ आंबो माने आं गोसोआव ज दं आंबो बिथांनिसिम फोरमायगोन दा बिथाङा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा दे नों
औ हागोन नोंथां औ हागोन दायोथ' जोंनि आबाद माव मेन आबाद मावनाया जाहैबाय थानायनि आबाद मावनायानो जाहैबाय माइ आबाद आरो नोंथां
औ
बे माइ आबाद मावनायनि सिगांहाय जोङो बोथोरजों सफैनाय लोगो लोगो जोङो जुन जुलाइ बे बोथोरजों समजों लोगोसे अखा बे बोथोरावथ' अखा जायो नालाय अखाजों लोगो से जोङो फार्स्टआवनो जोङो हाग्रा हाग्रा एबा गासिबो जाबोरफोर थानायफोरखौ जोङो गिबियावनो फार्स्टआव हाखौ खारायना लाग्रोनांगोन फारना लाखांनायनि उनाव बेहाय जोङो मोजाङै आलिफोरखौ दाननांगोन एबा आलि दानखांनायनि उनाव जों बेखौ खोना लानांगोन दब्लायफोरखौ मोजाङै दा जोंनाथ' ओरै बिदिनो आलि खोनासो गायो नालाय आलि खोआबाथ' जोंना दैयानो थाया मानो होनोब्ला बुंनो हाया बोरि मोजाङै आबाद मोजाङै मावाब्लाथाय आबादखौनो मोननाय जाया बेनिखायनो जोङो आबादखौ जोङो जोबोद मोजां मावनांगौ आलोफोरखौ मोजाङै समान होनोनांगौ जाहाथे दैया दैया थाङा। आबादाव बे आबाद मावनायनानै थायो बेनि थाखायनो दै नङाब्लाथ'। आबादाबो थांनो थां थांनो हाया नालाय रोदाफोरा सिुथाबनो हाया नालाय बेनि थाखायनो। दैया जोबोद गोनांथार आरो।
औ म
आरो बे फार्स्टआवनो खारायखांनायनि उनावहाय जोङो दब्लायसे एबा दब्लायनै बे माइलिफोरखौ सोमनानै माइलि बोखांनानै बे मालिखौ फोनो थाखाय दब्लायनाय एबा दब्लायथामसो जि हायाव बेसेबां गोबां बिगानि थांगोन बे माइलिखौ जोङो सोमनानै फोनांगोन आरो। दब्लायनै दब्लायथामसो आरो फोखांनानै बे माइखौ मास मोनसेसो दोननाय जायो मास मोनसेनि उनावहाय जोङो बेखौ फ-फुनाय जायो आरो फुना लाग्रोनानै आरो हाफोरखौ जोङो फोमोनजोबनानै जोङो गासिबो जोङो गायनांगौखिनिखौ जोङो ज' ज' ओंखारलानानै। बे आबादखौ गायनाय जायो आरो दाथ' गोदोनि बायदि नङा नालाय नोंथां गोदोनासो सानसे साननै एबा गोबां सम लानानै जोङो आबादफोर फोजोबनाय नुनो मोनोमोन आरो दाथ' सानसे साननैफ्रावनो फोजोबो मानसि बुरजा बुरजा लानानै आरो गोदोनि बायदि मोसौ टरजों हालेवना दाथ' गासिबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबो। आरो। गासिबो न'खरफ्रोमबो ट्रेक्टरजोंसो हाेवनायजोबो मोसौखौनो नुनो मोननो थांला मोसौबो गैलिया गोमबाालांनो होनजोबबाय आरो गोदोनि बायदि नंलिया आरो बे आबादखौ मावनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो जोंनि जानो थांनानै थानो थाखाय। जोङो जा बे आबादखौ मावो बेखौबो जोङो। थांनानै थानो थाखाय जों बेखौ मोनजानाय जायो आरो आबाद मावोबाथ' जोङो। जोबोद खस्थ' खालामनो थाखायायो जोङो बिनि फिथाइखौ मोननोखायो नालाय खस खस्थ' खालामबासो बिनि थाखायनो जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै बे दैज्लाङावहाय जोङो बे आबादखौ मावनाय जायो आरो। आरो दैज्लाङाव ओमफाय बे आबादखौ मावो आरो मेसेङावबो गोबां आबाद मावनाय जायो आरो। जेरै जिंखा केरेला कबि, आलु आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मैगं-थाइगं मावो आरो आरो बे मैगं-थाइगंखौ आबादखौ मावनानैबो जोङो
आ
गोबां रां खामायनो हायो। आरजिनो हायो नांगौआव बाहायनो हायो रांफोरखौ। बुथुमनानै दोननो हायो उननि थाखाय मोनसे नङा मोनसे खामानियाव फैगोन होननानै जोङो बे रांखौ दोनथिुमनाय जायो आरो आरो दोनथुमब्लाबो जोङो माब्लानि समाव माब्ला मा जागोन बेखौ मिथिया नालाय ओंखायनो रांफोरखौ दोनथुमा' ए बोरटि आथाला आरो दाथ' जोंनि हाफोराव गोबां मुलिबो सारनाय जायो फार्स्टआवनो जेरै दाथ' खोथिया फोनो थाखायबो हा हालेवनाय समाव हालेवखांनानै बेखौ जेब्ला मोनो अब्ला हायावनो इउरिया सानाय जायो आरो जाहाथे बे खोथियाया गोजौ गोजौ जौवो आरो फुनायफोराव मोजां जायो बिनि थाखायनो इउरिया सारना होनाय जायो आरो
औ
आरो मैगंफ्रावबोथ' गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मेडिसिन सारनाय जायो जेरै एम्फौ जायैनि थाखाय सारनाय जायो आबादफ्रा मोजां जानायनि थाखाय सारनाय जायो आरो बेबायदिनो मेडिसिनफोरनि थाखायनो जोंनि देहाफ्राव गोबां बेमार सोमजियो बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां दानि मुगायावहाय नोंथांमोननिथिनजनायलाय माबायदि
जोंथिंथ' आबाटाथ' बहुत मोसाङानो जायो मानो होनबा सोंथिं माने जायगायाबो मोजां आरो गोरान खेथि होना बहुत जायो मानो होनबा जोंनीथि बहद बेलेग बायदि बायदि खेथि खालामायो हमना ला जोङो थांनाय बावैसो जोङो बानलु बानलु सिब्रनि खेथि खालायदोंमोन आरो बिनि उनाव जों बिनि सिगाव जोङो कबि बा जोङो भिन्दि बेफोरफोरखौ गायदोंमोन जेरै आरो दंबावो माने आं फार्स्टआवनो बेखौनो बुंनो सानदों जे जों थांनाय बावैसोआवहाय जोङो नभेम्बर डिसेम्बर बेयावहाय जोङो बानलु सिब्र गायनाय जायो आं माने बे बानलु सिबो गायनायखौ बोरै गायदों आं बेखौ फोरमायनो सानदों बिथांनिसिम
औ
दा हमना ला जों बानलु खेथि खालामनो थाखाय जोंङो गोबां खस्थ' खालामनांगौ नालाय फार्स्टआवनो जोङो बानलुखौ जोङो बे जोलै जोलै मोनसे लायो फानलौनि बे जोलैखौहाय जोङो लानानै जोङो बेखौनो जोङो फैयो फैयोबा जोङो बेखौ जोङो बानलु बानलु जावैयो आरो
औ
बेखौ जावैनानै जोङो फार्स्टआवनो बेखौ जावैखांनानै जोङो मास मोनसेसो नेनानै जोङो मास मोनसे अब्ला बे बानलु बानलुहाय जावैखांनानै जेब्ला देरो अलहाय जोङो बे जायगाखौ फोसाबो होनब्लाा जों जेराव गायगोन बेखौ जों जायगाखौ फोसाबसिगोन हालौसिगोन बा हथ आयदा बंग्राखौ दाननानै जों साफा खालायसिगोन बेनि उनावहाय हालौवखांनानै जोङो मोनसे आलि खोयो आरो आलि माने जों जे बानलुखौ गायगोन
औ
बेनि थाखाय जोङो गोजौ जायगा नांगौ आरो बे गोजौ जायगायाव जों आलि आलि मोनसे आलि बनायो बेवहाय जोङो आलि बना थांनानै जोङो मोनसे प्लास्टिक होननाय बेखौ जों बहायो मानि थाखाय जों बेवहाय गोबां हाग्रा बंग्रा रजयो नालाय बे हाग्रा। हाग्रा बंग्राखौ जेनेबा जोंना बे बानलु बानलु आबादा मोजाङै जानो नागिरा बेनि थाखाय जों मोनसे मोनसे रोखोमनि प्लास्टिक बहायो बे आलियावहाय बेयो प्लास्टिक बहाय थानानै बेखौहाय जों गेजेर गेजेर दानफ्लाङो बा हाफ्लाङो आरो बे जेराव हाब्लंदों बेवहाय जोङो बानलु फुलिखौहाय बानलु फुलिखौ फांसे फांसे जोङो गायलाङो बेनि उनावहाय जोङो गायलांखांनानै जोङो। जेब्ला गायलांखानानै सानसे थागोन अब्ला जोङो बेवहाय दै एसे हो होयो मानि थाखाय जों गायबाथ' जोङो दैखौ नांगौ। ओ दै होबाथाय आबादा जागोन नालाय जोङो आबादखौ मोजां लाखिनो थाखाय सानसे गायखांनानै दै होयो बेनि उनावहाय जेब्ला एसे एसे देरो जों बेवहाय भिटामिन बा गुबुन हासार लगायो मानो होनबा जोङो बानलु जौरावा हासार नङाबा जों ओ बनाय आबादखौ जाहोनो हाया आरो बे जों हासार हासारखौ जोङो सम सम बायदि होगोन बा जोङो बे जेब्ला देरो अब्ला। बिदिनो मास मोनसे मोननैनि उनावहाय जोङो जेब्ला देरो अब्ला जोङो भिटामिन बा जोङो जिबा जोङो बे एम्फौनि एम्फौनि जोङो मुलि सारो एम्फौफोराब बहुद बुहुद जोंनि बे आबादावहाय गाज्रि खालामनानै एम्फौफोर जायोबा जोंनि आबादाबो मोजां जाया बेनि थाखाय जोङो मुलिफोर सारो एम्फौनि मुलि सारनानै बिनि उनावहाय जोङो आ दंफां मोजां जानाय जों भिटामिन बेफोरखौ सारगोन बेनि उनो जेब्ला देरगोन अब्ला ओमफ्राय जों भिटामिनफोर होयो आरो बे भिटामिन होनायनि सायाव जोङो ओ जेब्ला बे भिटामिन होखांनानै दंफाङा मोजां जायो अब्ला जोङो बेयावहाय मोनसे मोन फांथाम फांथाम बारनानै जोङो मोनसे लावथि ओमफ्राय जों गन गन होयो आरो मानि थाखाय होमबा जोङो बे दंफांखौ जोङो सिदा लाखिनो थाखाय बा बे जायगायावनो थानो थाखाय बे बानलु दंफाङाथ' बुहुत गोरलै बायनो थाखाय बेनि थाखाय जों बे बे लावथिखौ होनाय जायो आरो बे लाव बेजों लोगोसे जों दुरुंबो सोङो जे फांसेनि जायगायाव फांनै फानथामो मोनसे जायगायावनो मोजाङै थानाय आददालि थानाय बेनि थाखाय
औ
आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ टाइम जागोन अब्ला बिनि फिथाइया थायगोन अब्ला जोङो फिथाइनि थाखाय जोङो गुबुन मुलि सालायसिगोनलाय जाहाथे बे फिथाइआ मोजाङै मोजां ओ देर नायनि थाखाय बा मोजाङै मोजां ओ समायना रमायना फिथाइ थाइनायनि थाखाय
बेनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो आरो उम जोंना खामानि दंबावो जोङो बेनि गेजेराव जोंना जेब्ला आबादा जायो अब्ला बे दंफां दंफांनि थाखाय जोङो दै नांगौ बुहुत दै नांगौ जोङो बे दैखौ जोङो टाइम बाय टाइम होसिगोनलाय फिफाङा दैयाबो एसेबांनो नांगौ नालाय बेनि थाखाय जोङो दै होसिगोनलाय बिनि उनावहाय जोङो फिथाइनि थाखाय जोङो भिटामिन होसिगोनलाय फिथाइ देरनायनि थाखाय बेनि उनाव जों लास फाइनाल जेब्ला फिथाया देरसिगोन, रासिगोन अब्ला जोङो बे आबादखौ मोननो होयो मोननो हायो आरो बे आबादा बहुत माने ओम बेसेन गोनां मानो होनबा जोङो बुद खस्थ'जों मावबोनाय आरो आबदा लानाय आरो फैसा फैसाफोर बिराद खर'स जानायनि थाखाय जोङो माने बिनि फिथाइनि दामा माने बेसेनफोराहाय बुहुद गोबां मानो होनबा जोङो बेखौहाय खस्थ' थाखायसो मोनदों नालाय ओंखायनो जेसेबां खस स्थ' खालायो एसांनो नोंनि आबादा मोजां जागोन बा नोङो बेसेनखोफोरखौबो बेनि मुल्य'फोरखौबो मोजां मोनगोन बिनि थाखाय जोङो जेब्ला आबादा मोजां जायो अब्ला जोङो दाम गोसा बेसे फानसिगोन अब्ला जोङो जेसां खर'स जादों बेखौ मोनफिनसिगोन बा जोङो खस्थ' खालायनो थाखाय जों एक्स्राबो मोनफिनसिगोन थिगबेबादि जायो आरो बे आबादा आरो जों बेखौल' मोनसेखौल' मावा आं